औ औ औ दे। नोंथांखौ ओ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन। नोंथां नोंथाङा सम दङ ना?
सावराय जागोन देे नोंथां।
अह बिदिब्ला नोंथांमोननि गामियाव बिदिनो आमथिसुवा फोरबोखौ ओ माबायदि ओ खुङो एबा फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ औ हागोन।
उम।
बे ओहोम बे आमथि सुवा ओ बे आमथि सुवाखालि जोङो ओ बे सानखालि जोङो ओ बय-ओ-बयबो माने बयबो न'खर न'खर बिदिनो आ बे ओ सानखालि बयबो माने दोगारनाय होनना बुङो आरो दोगारनाय माने बिदिनो सुवा जानाय बेखौ औ बेखौ देगारनाय होनना बुङो बे खालि जोङो बयबो ओ न'खराव माने जि-जोम बायदिसिना जि-जोम न' ज' साफा खालामो जिफोर सुयो सुस्राङो। ओम जाहाथे ओ जाहाथे जोंनि ओ बे सुवाफोरा खारो होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरो बेनि थाखाय जोङो बेफोरबायदिनो जि सुस्राङो। जि-जोम सुस्राङो बेनि उनाव जों न'फोरखौ लिरो साफा खालामो बेफोरबायदि खालामो आरो जाहाथे जोंनि ओ सुवा सुथिफोरा जाहाथे थांगारो। बेनि ओ बेनि ओ बेखौ साननानै जोङो बिदिनो ओ खालामनाय जायो आरो बिदिनो आरो जों बे आरो जों बे सानखालि ओ फिथाइ-सामथाइ जेरै खान्थाल, थाइजौ, आनारस बेफोरबायदि बे फिथाइ-सामथाइखौ जोङो बाउनाय जादो बाउनाय जायो आरो भगबाननियाव ओहोम औ बेखौ। माने जोंनि गामिनि गामिनि थानावनो माने बाउनाय जायो। आरो जोङो बे गामिनि थानाव बाउवो आरो बयबो। माने गामिनि जानानै बि बिदि बाउवो आरो जोङ बेखौ न'खर न'खरावबो बावनाय जायो।
औ नंगौ।
औं न'खर न'खरखौबो जोङो बिदिनो ओ ओ खान्थाल, थाइजौ
औ औ।
सा बुट नारिखल बेफोरबायदि आफेल आंगुर बायदिसिना फिथाइ सामथाइ होनानै जोङो ओ बे आमथिसुवा हारिजों बावनानै माने जानाय जायो आरो बे औ बे सानखालि जोङो बिदिनो बावो। बावनानै जोङो जायो आरो माने बे सानखालिथ' बिदिनो ओ आमथिसुवा मानेथ' जोङो। फिथाइ सामथाइनि फिथाइ सामथायाइखौनो बावो आरो बे फिथाइ सामथाइ खौनो बावनायखौनो जों आमथिसुवा होनना बुंनाय जायो। खान्थाल थाइजौ बावो बेखौ औ ओ बिदिनो बावनानै जोङो जायो आरो औ नोंथांमोनथिंबो ओ बिदिनो खालामनाय जायो नामा?
औ नोंथां नंगौ ओ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जाय गाजा एबा गामियाबो आमथिसुवाखो बेबायदिनो बावो आरो नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला थ' जों आरो दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा?
औ नंगौ।
बे दैज्लां बोथोराव जोंनिया दा माइ गायफुनाय दिन जादों नङा होमबा? औ बिदिनो माइ गायफुंनाय दिनावनो जोंनिया बे आमथिसुवाया जायो आरो। बे आमथिसुवा जा ओ आमथिसुवाया नांबाथाय बिदिनो हान्दिबो एवनो मोना हालिबो मिथि दायो बिब्दिनो ओ माइबो गायनो मोना जेबो बा थोफोरावबो साथि बा आलारि बाथिबो लगायनो मोना आरो नोंथां।
औ औ।
औ बिदि आमथिसुवा जानायाव जों माइबो गायनो मोना रावबो गाया आरो। ओ हालएवाबो ओ थिग बेबायदिनो बिदि ओ बि आमथिसुवायाव जोङो बिदिनो फालिनानै बिदि बेफोरखौ नेमखौ फालिनानै सोलियो गोदोनिफ्रायनो बिदिनो जेब्ला बे आम थिसुवा नांनाया जोंनिया ओ खानथाम खानथाम थानानै बायो आरो।
औ।
बिदिनो जेब्ला खान्थाम थानानै बायो थिग बेनि अखानायै जोंनिया ओ दोगारनो था खाय जोङो फुङावनो सिखारनानै जेनेबा बिदिनो ओ मोखां सोखां सुनानै जों बिदिनो ओ न'खरफोरनि खामानिखौ मावग्रोयो आरो जों न'खरफोरखौ मोजाङै लिरग्रोयो। आरो ओ हि जोम गासैखौबो सुजोबो बिदिनो इदिनो न' खराव थानाय बिदिनो सेयार बेरासि खामफ्लायफोरखौबो जोङो गाैखौबो सुस्रांजोबो आरो। बिदिनो हान्था साराय खांसि खुरै गासैखौबो सुखांनानै ओ जोङो ओ सुखांनानै जोंबो मानसिया जों हि जोमफोरखौबो सुजोबनांगौ आरो। बेखौ जों आमथिसुवा नांदो होनना बुङो बे सुवाखौ जोङो खारहो थाखायनो जोङो दो गार दो गारो न'खर न'नि गासैबो माल बुस्थुफोरखौ सुजोबो जोङो।
औ।
बेदिनो सुखांनानै जोङो बिदिनो बाथो ओ जों सु खांनानै बिदिनो जेब्ला जों जोंनियाथ' बिदि थान दोङो नङा होमबा बाथौ थानसा लि गामियाव बेयो बयबो गामियावनो थाखायो बिदि थानावबो जोङो आमथिसुवा माने बिदि खान्थाल थाइजौदि दिन नालाय बे थानाव जोंनिया ओ गिबियावनो बे थानाव साथि लगायग्रोयो। आलारि बाथि लगायग्रोयो बे आलारि ल बाथि लगायखांनानै जोंनि गामिनि जा दिउरि थायो नङा होमबा नोंथां ओ बे दिउरिया जोंनि जेनेबा गामि गामि हाबै हाबै बिदिनो दै गोथार सारो आरो नोंथां। औ बिदि दै गोथार सारबाय माने जोंनिया ओ बिदिनो गोथार जाबाय आरो सुवा गैला औ औ बिदिनो ओ बिदि दौरिया जोंनि गामि गामि दै सारखांबासो जोङो माने ओंखामाव अर जरायो आरो बे सानखालि ओंखाम अर जरायो। आरो जोङो बिदिनो आमथिसुखालि न'खर न'खरबो बांसिनानो थोगि होयो। ओ जों बे थोगिखौ होस्रांनानै ओ जों बावो बावनानै जोङो बिब्दिनो मन्दिर फारसे थाङो एबा थानसालि फारसे थाङो गामियाव।
औ औ।
इयाव ओ बिदि आमथिसुवा नालाय गोबां ओ फिथाइ सामथाइ खान्थाल, थाइजौ, बिदिनो आपेल, आंगुर गोबां फिथाइ-सामथाइ होयो आरो नोंथां। बेयाव होनानै जोङो गासैबो ओ गामिनि मानसिफोरा बे थानाव एबा बाथौ थानसालियाव ओ बिदिनो प्रसाद जानो थाङो आरो नोंथां।
औ औ।
बुंनो थाङोब्लाथ' बे आमथिसुवायाव लासै जोंनिया बे थाइजौफोरा बारा थाया आरो जोबस्रा जोबो।
औ औ जोबस्रांनायानो जायो आरो बे औ बे बे टाइमाव लासै जोब जोबो इनिखायनो जों माने नायगिरनानै मोना आरो। ओ अब्लाबो मोनोब्लाबो थाइसे थाइनै
औ औ माने जोङो नेमखौ खाम थारनांगोन नालाय बिदिनो जोङो हाथाइ एबा बाजारनि सालानिफोर बायनानैबाबो जोङो बे थोगिखौ होथारो आरो नोंथां।
बिदिनो बयबो गामिनि ओ सुबुंफोरा गथ'-गथाय, सेंग्रा-सिख्ला, बोराय-बुरै गासैबो बाथ सालियाव जोङो बिदिनो प्रसाद जानो फैयो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
अ थिग बेबायदिनो ओ जों प्रसाद जायो आरो जोङो गावबा गाव न'खरावबो थोगि होयो बिदिनो फिथाइ-सामथाइनि। ओ बेदिनखालि गासिबो मानसिफोरानो बिदिनो आमथिसुवा ओ बिदि फिथाइ-सामथाइ जानाय दिन साननानै गासैबो फिथाइ-सामथाइ जानायखौ आं नुनो मोनो आरो न'खरफोराव खान्थाल, थाइजौ
बे माने थगिखौ होखांब्लानो माने औ बयबो माने जायो आरो।
औ नंगौ जेब्ला बे औ जेब्ला बे आमथि सवाया बेदिनखालि दो खालि बा ओ बे खालि जोबो। अब्लाना बेनि नखानायैनो जोंनि मानसिफ्रा गासिबो ओ जेनेबा जोद जोबोद जेनेबा ओम गासिबो न'खरावनो माइ गायो बिदि हालेव हालेवनायफोरखौ जोङो माबा खालामो आरो जागायो आरो। माने आमथि सुवाया जोब्बाय नालाय बेनिखायनो ओ मानसि जाया बेनि नखा नायैनो माने लोगो लोगोनो सोराबा हालेवयो सोराबा माइ गायनायखौ जागायजेनो आरो नोंथां। ओ थिग बेबायदिनो जोंनिया बे दा दैज्लां नालाय माइ गायनाय दिनाव जोंनिया बिदिनो ओ माइ गायबाय थानाय स समआवनो जोंनिया बिदिनो हाल गो थि होननाय मोनसे ओ सान फैयो बे हाल खेथियावबो जोंनिया ओ बिदिनो हालेवनो मोना एबा ओ हालेवना दोनबा माइ गायनो मोनो। हालेवनो मोना आरो नोंथां।
औ बे माने बे आमथिसुवा टाइमावनो माने जों जेब्बो ओ खदाल, रुवा जेब्बो माने दांनो मोना आरो जेनबा जेब्बो मान अ बिदि नियाम दोङो जे ओ दुब्लियावनो थांनो मोना फोथारावनो थांनो मोना बेफोरबायदि जेब्बो माइ साय जेब बो नायहैनो मोनो नायहैनोनो मोना बेफोरबायदि माने नियम दङ आरो। बेफोरबायदि नियमा नोंथांमोननियाव दाबो दङ नामा?
औ दङ नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनि जेनेबा न' खरनि बिमा बिफाफोरा बुङो जों जा जोङो जेनेबा आमथिसुवा हमायाव जा जोंनि सि जोम गाननाय जोमनायानो जा बेयो जा जोंनिया ओ बिदिनो हि दोनग्राफोराव दोनखायो जों बेफ फोरखोनो जोंखौ गानबाय थानो होयो आरो माने बिदिनो बाक्सु सिंफोराव एबा गद्रिससिंफोर थानायफोरखो जोंखो दिहुननो होयाबा बेफोरफोरखो दांलानो होया आरो।
औ माने औ औ औ औ बेफोरबायदि माने फा ओ बुंनाय जायो आ
औ बिदिनो बे बे जेग खालि दो गारगोन जों बिदि सुग' हानाय नङा मायबा बिदि हि होनना बुङो आरो न'निफोरा। बेनिखायनो जोंखौ बे जा जोंनिया बाक्सु सिंफोराव दङो गद्रि सिंफोराव दङो बेफोरखौ जोंखौ दिहुननो बाधा होयो आरो नोंथां न'निफोरा।
औ औ।
बेखायनो जोंबो बेफोरखौ मानिनानै सोलियो। बिदिनो जेब्ला आरो बे दो गारगोन अब्लाना जों गासैबो जा जों हि जों बाहायदों बेफोरखौ गासैबो सुयो गासैबो सु सुयो आरो जोंनिया बेदि आमथिसुवायावथ' जों आलारि बाथि लगायनो मोनखाया बाथौआव। बिदिनो औ जेब्ला दो गारगोन अब्लासो जोङो ओ बिदिनो बाथौ आलारि बाथि ल'गायो आरो नोंथां। आलारि बाथि लगायनानै बिदिनो जोङो बे मायनाव दोनग्रा इसिं खथायावबो जोङो दै गोथार रुनु दोनो आरो नों थां।
औ नंगौ।
ओ नोंथांमोननिबो न'खराव बिदि नेमा सोलियो नामा नोंथां बिदिनो हि सुनाय ओ न' जेनेबा बिदिनो सुवा नांनाय बिदिफोरा।
औ नंगौ। दाबो सोलिबाय थायो जोंनि ओ जोंनि न'नवावल' नङा माने जोंनि गामि बे जोंनि ओ ओनसोलावनो बेफोरबायदि सोलियो आरो माने बेफोरबायदि ओ जेबो बिदि ओ गोदान गोदान जि ओ गाननो मोना आरो बे बे टाइमाव माने जि खिनि जाखिनि जि दङो बाहेरावनो दिहुननाय बेखौनो गानबाय थानांगौ आरो। नोङाब्ला मा होनो ओ सुवा जायो बेफोरबायदि होनना बुङो आरो माने बे नियमा माने गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो दङो आरो बिसोर माने फोथायोमोन आरो बेफोरबायदि। जे सुवा नाङो बेफोरबायदि ओ गाननो मोना जोमनो मोना गोदान गोदान आरो जोङो जेबो ओ दुब्लि फोथाराव थांनानै जेबो खामानि मावनो मोना। ओ हाल खदाल जेबो दांनो मोना। ओ बे ओ सानबाहायालागै माने बे जों बेफोरबायदि नियमखौ खालामनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां। ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नो
औ औ नोंथांजों आमथिसुवानि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन्नाय थाबाय।
बिदिब्ला नोंथां
औ दे होमबा नोंथां।